हेल'
औ नोंथां।
औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
औ नोंथां खोनाबाय दं दे आङो
थांजों आङो मोनसे आयदानि सायावहाय सावरायनो नोंथांनाव कल खालामनाय जादों नोंथाङा फ्रिनो दंना
औ नोंथां सावरायजागोन दे आं फ्रियैनो दंथ'यो दा।
दा आयदायानो जाहैबाय बर'नि बैसागु फोरबो आरोना। बैसागु फोरबोखौ नों नोंथांमोननि ओनसोलफोराव माबोरै मिथियो माबोरै फालियो बेखौ आं मिथिनो लुबैदों आरो ना आंनि ओनसोलफोरनिखौबो नोंथांनो बुंथिनो दा नोंथाङा जागाय जेनगोन ना आंनो जागायजेनग्रोनोसै।
आंनो जागायजेगोरनोसै दे ना नोंथां होमबा।
औ नोंथां बे जायग्रोदों
जेनेबा बैसागो होनोब्लाथ' बियो जोंनि बर'नि ओ मोनसे फोरबो। बेबायदिनो बैसाग बैसागोखौथ' ओरैनो जेनेबा गुबुनफोराबो फालियो जेरै असमियाफोरा बेखौ खौ बिहु होननानै बुङो आरो बेफोर बायदिनो गोबां जायगा फोरावबो बेखौ फालिनाय जायो बरदैसिला होननानैबो मिथियो आरो गुबुन जायगाफोराव। दा जियानो जा बैसागुवा आं मिथिनाय बायदिब्ला बैसागुआ माने थोंजोङै नङाब्लाबो जोंहा जिहेथु बर'फोरा आबाद मावनानैनो जाग्रा हारि दा बेबो मोनसे आबादजोंनो सोमोन्दो गोनां हिसाबै बेखौ ओ बुंनाय जायो आरो आबादजों सोमोन्दो गोनां मानो होनोब्ला जोंनि बर' सुबुं फोरा बोसोराव बोसोरसेयानो माने आबादजों जुजिनानै हाल खदालजों जुजिनानै सानदुं अखा दै बानाजों जुजि जुजि आबादखौ दिखाङो नोंथां दा बेनिखायनो जि आबाद दिखांखांबाय आबाद दिखांनायनि उनाव बेखौ फानो बा इदिनो न' फोराव सौनानै लायो माने आबादजों बाख्रिया आबुं जायो आरो हा दा जिहेथु गोदान बोसोरनि उनाव जों फिन आबाद मावनो थाखाय बोलो मोनफिननायनि थाखाय बा बोलो फोराफिननो थाखाय जोङो बैसागुआव बयबो हायला हुइला मोसायो बयबो रंजायो बे बेदरनि ओंखाम ओंखामनि आलि बेबायदि खालामो आरो नोंथांङा होमबा। दा बैसागोखौथ' जोङो बैसागोखो जोंनि ओनसोलाव बैसागनि बैसाग दाननि से खालारनिफ्रायनो फालिनाय जायो नोंथां। ओमफ्राय इंराजि जिनिबा ओरै एप्रिलनि जिब्रै जिबायाव गोलैयो आरो बियो एप्रिल दाननि जिब्रै जिबा इंराजिनिबा ओमफाय जोंनि बर'निबा बैसाग नि से खालानिफ्राय दा बेबायदिनो गिबियावनो बैसाग सागोनि जि मोनसे फारि खान्थि बेयो जाहैबाय सैथ्र दाननि जोबथा खालार बे सैथ्र दाननि जोबथा खालारखौ संक्रान्ति होननानै मिथिनाय जायो आरो नोंथां नोङा होमबा संक्रान्ति सैथ्र' दाननि जोबथा खालार बे संक्रान्तियाव माने जोंनि बर' सुबुंफोरा जाहाथे बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोनो जोंनियाव जेबो बेमार आजार जाया जाहाथे जोङो जि मोनसे गोदान बोसोरनि लानानै जोबनाय बोसोरसिम मोजां मोजाङैनो जोंनि देहाया गोग्गोयै थायो आरो जों अरायबो आनान गसायखौ सिबिनो हायो जों मोजां आबाद मावनानै गावनि गथ' गथायजों लोगोसे गावनि न'खर संसारखौ खुंलांनो हायो बेनि थाखाय माने सेजौ सेथा गोखा गोखै मैगं खानानै माने बे खौ बयबो जयै जानाय जायो आरो नोंथां सेजौ सेथा बे सेजौ सेथा मैगंखौ खौ जोङो माबाफोराव हाजो हाग्रा बंग्रा बेफोराव लायनाय जायो आरो नोंथां बिदिन्थि महरै मोननैसो होनसै आङो बेबायदिनो माथिगाल दाब बेबायदिनो मा होनो खुन्थाइ बेबायदिनो मा होनो बै मानिमुनि खिफि बेन्दों, दिंखिया बेफोरबायदि माखासे जौसे सेथा जौ से था माने मैगं खानानै जोङो गोखा गोखै खै जानाय जायो आरो नोंथां बे सैथ्र' दाननि जोबथा खालाराव संक्रान्ति खालि दा बेनि उनाव फैबाय से बैसाग दा गिबियावनो जोंहा बर'आ बैसागोब्लाबो मोननै बैसागो दङ मोनसेखौ जोङो मोसौ बैसागो होननानै बुंनाय जायो मोनसेखौ जोङो मानसि बैसागो होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां दा मोसौ बैसागो होनोब्ला जिहेतु तु जों दहायनो बुंखादों जोङो बांसिन आबादजोंनो मावनानै जायो आरो बे आबाद मावनायाव हालेवनो थाखाय जिहेथु जोङो गोदो मोसौजोंनो हालेवोमोन जों हालेवनो थाखाय जिहेथु मोसौखौ बाहायो जों मोसौ खौबो जोङो मोदाय हिसाबै फुजियो आरो बेनिखायनो जाहाथे मोसौखौ में गाहोनो थाखाय मोसौखौबो जों मा खालामो मोसौ बैसागु खुङो आरो बे मोसौ बैसागो खालि जोङो मा खालामो मोसौ बैसागो जानायनि सानसे सिगांनो जोङो गामियाव बेबायदिनो फान्थाव लाव दिग्लिलिथि बेफोरबायदिखौ खांनानै लायो आरो नोंथां बेनि उनाव जेब्ला फुं जागोन बैसागनि से खालारखालि फुं जायोब्ला जोङो लाव फान्थाव बेफोरखौ जोङो हानानै खिरखियाव लायो आरो बेबायदिनो मालाबो खालामनानै लायो आरो दिगलि लथिनि जि दालाय बे दालायफोरखौबो जों लायो बेनि उनाव जोङो गलिफोराव न'नि उखुमफोराव जोङो दिग्लिलिथिनि दालायाव बै लाव फान्थाव जि मोनसे माला सुनाय बे माला सुनायखौ बेयाव आलायनानै दोननाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो मोसौखौ बेबायदिनो लाव फान्थाव खुबै खुबै दिग्लि लिथि जों बुज्राव बुज्राव जोङो दैमा फख्रिफोराव थुखैनो लाङो आरो नों थां आरो बेनि उनाव बेखौबो जोङो थुखैखांनानै गोदान फागाजों खानानै बेखौ गांसो जानो थाखाय हगारनानै होयो नों थां आङो मोसौ बैसागोखौ बेखिनियावनो बुंबाय आं नोंथांमोननिफ्रायबो दा मिथिनो नाजागोन आरो ना माबायदि फालियो मानसि बैसागुखौ नोंथां नोंथांमोननिजों
औ नोंथां दा गिबियावनो नोंथाङा मोसौ बैसागुनि बारै फोरमायबाय दा गिबियावनो आङो खोनथा बुंथिनानै होनोसै जोंनि ओनसोलफोराव बा गोदो समफोराव माबायदि फालियोमोन आरोना दा गिबियावनो नोंथाङा माखासे बाथ्राफोरखौ बुंखाबाय हेब्लाबो मोनसे फिसा खोथाखौ आङो मोनसे फंसे खोथाखौ आङो बुंबावनो गोसो जादों आरो नोंथां दा नोंथाङा मोसौ बैसागु खुंनायाव ओरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा हान्जा बिदि होनोलायनाय मेथाइफोर दंमोन ना नोंथां
औ नंगौ नोंथा औ
गिबियावहाय औ नोंथा दा बिब्दिनो बेबायदिनो जोंनावबो बोसोर गोदाननि माने सानसे सिगां संक्रान्ति नोंथाङा जे जेब बुंदोंमोन संक्रानथि गोखा गोखै जालायनाय बे गोखा गोखै जालायनायावहाय नोंथाङा बुंदों सेजौ बेसेबां होनदों सेजौ से सेजौ से औ सेजौ सिथा सेजौ सिथा गोखा गोखै खांलायो माने बिदिनो ओमफ्राय जोंनावबो अनेक रोखोमनि बिदिनो बारि माबायावहाय हाग्रा बारि बा हाजो खर' बेवहाय मैगं मोननाय जायो आरोना जेरै लाफा सायख' ओमफ्राय थाराय खार खादखान्दाय बिजौ ओमफ्राय दिंखिया नाथां जेबो जों दिंखिया बेबायदिनो अनेक रोखोमनि आर ना मानिमुनि माथिगालदाब दा बेफोरबायदि सिब्रु बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय बिनिफ्रायहाय जोंनियावहाय बोसोर गोदाननि सेथि थि सानावहाय जेनाखि बैसागु बे समावहाय आरो जोंहा गिबियावनो फुंबिलि समाव आरोना फुंबिलि समावहाय बिब्दिनो स्नि रिंगा बा द' रिंगा बा दाइन रिंगासोनि गेजेरावहाय मोनसे जयग्य' होयो आरोना गामिनि बोराय बुरि आदै मादै बिदा फंबाय बिब' बिनानाव ज' जानानै आरोना खेबसेयैनो ओमफ्राय बे जयग्य आहुथि होनाय जेब्ला समा जोबगोन अब्ला बिनि उनावहाय माने ओ गामिनि सुबुंफोरजों बयजोंबो उन्दै उन्दैया गेदेर गेदेरखौ खौहाय खुलुमनाय सनमान होलायनाय माने बोसोन उन्दै गिदिरफोरा उन्दैफोरखौ बोसोन होलायनाय बेबायदि जायो आरो ना मोनसे हाबाफारि बिनि उनाव जेब्ला बे हाबाफारिया जोबनानै थाङो अब्ला माने जोङो बैसागो मोसानो ओंखारसै आरोना बैसागो मोसानाय ओंखारसै बिब्दिनो गिबियावनो जोंहा बैसाग बैसागो होनोबाथ' बैसागोआ मोनसे बर'नि मोन जोबोद गिदिर फोरबो नङा होनबा दा बे फोरबोखौ फालिनो थाखाय जोङो गोदान गामसा गोदान आर'नाइ गोदान दख'ना गोदान जोमग्रा बेफोरबायदिनो गाननानै ज' बयबो सेंग्रा सिख्ला सि आबै आबौ ज' खेबसेनो गिबियावनो जोंहा माखासे बैसागो रंजानायाव आगजुफोरबो नांगौ नङा होमबा दामग्रा आइजेंफोरबो नांगौ जेरै जोंनि खाम सिफुं जथा सेरजा जाबख्रिं थरखा हारमुनियाम बेफोरबायदिनो बिनि उनावहाय जेरै न'खर ज' ज'यैहाय न'खर न'खर माने रंजालायो मोसालायो आरोना आरो बे मोसानाय रंजानाय सम समाव खुगा सोरबा खुगा मेथाइफोर खुगा मेथाइफोर खननो रोंगौब्ला खुगा मेथाइ खननानै होयो आरो ना बिदिनो रंजायो सोरबा मोजां मोनलायनायनि नि बैसागुनि मेथाइ खोनानै होयो बेबायदिनो अनेक रोखोमनि मेथाइफोरजों बुंफबनाय माखासे समायना रमायना जोंनि बैसागुखौहाय बेबायदियैनो फालियो आरो बिनि उनाव जेरै बे न'खर न'खर नखर हाबनाय समाव जेरै जोंहा बर'नि माखासे फेग्रा मुवा जेन'बा माइब्रानि फिसिनाय जौ माइब्रानि फिसिनाय ज माथानि फिसिनाय आरो बिनि ओमफ्राय माइब्रा अफ्रि बेबायदि लोंलायलायो आरो ना बेनि उनाव बिब्दियैनो गोदोनि समफोरावथ' खोनानो मोनदोंमोन जिबा सान जिबा सान हामलागै रंजायोमोन मोसायोमोन आरो दानि समाव समाव एसे खम नुबोबाय आरोना दानि समफोराव ओरैबायदि माखासे औ माखासे ओनसोलफोरावबो माने ओरैबायदि जोङो बैसागु फोरबोखौहाय माने गोदोनि जे आसार खान्थि नियम निथि बा समायना रमायना बैसागु फोरबोखौ माबोरै रंजायोमोन बेबायदिखौ जों दानि समाव बारा नुनो मोनलिया जाहैबाय जेरै सानानै नाय नोंथाङाबो नुदों जानो हागौ जेरै बैसागु मोसानायावहाय जेरै जोंहा खाम सिफुं जथा सेरजानि लानानै मोसानायनि गोनांथि आरो दख'ना गामसा गाननायनि गाननानै मोसानाय बैसागुखौ बरायनांगौनि गोनांथि बेनि सायाव जोङो मा लानानै बेरायो दानि इयुन जोलैनि गथ'फोरा जेरै लंपेन्ट जुथा गस्ला गाननानै ओ बिब्दिनो माइक बा बक्स बेफोरखौ देग बे बेफोरखौ लानानैहाय एसे बेरायो आरोना बेरायनानै ओमफ्राय आब्रुथि गैयै गारि जौ जुमाय लोंनानै आब्रुथि गैयै गारि साखोन गावनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनसै आरोना दानि जुगावहाय दा बेफोरखौ जोबोद दुखु दुखुनि बाथ्रा नोंथां दा बेफोरखौहाय फोसाबलांनांगौआ नों आं बा माखासे रोंनाय मानसि फोरनि दायथ' नङा होमबा नोंथां बुजिनाय बुजिफोरखौ जों बुजिहोनांगोन औ नोंथां दा बे बेफोरनोसै बैसागुनि जोंनि ओनसोलफोराव माबोरै फालियो दा समावबो जाबाय नों
औ नोंथां
दा नोंथांजों रायज्लायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ गोजोन्थों औ औ नोंथां दे